अ दे दे नोंलाय खोनागोन ना खोनायाखै खोनादों ना
खोनादों औ
औ औ टपिकखौ बैसागुनि बागै रायलायनोसै न
दे जागोन दे नोंथां रायलाय जागोन
औ जों बैसाख बैसागु औ बुंनो थाङोबा जों मोननै रोखोमाव फालिनाय जायो नङा होमबा जेरै ओ मोसौ मोसौ बैसागु मा मानसि बैसागु औ जों मोसौ बैसागु गु बुङोबा ओ
उम
जों मा समनिफ्राय होनोम मोनलाय ओं औ मोसौ थुखैनायखौ जों मा समनिफ्राय फालिनाय जायोमोनलाय नोंथां
बेखौथ गोदोनिफ्राय ओ संक्रान्तियावमोन थुखैनाया जोबनाय संक्रान्ति होनना बुङो बेखौ
औ लास खालि जोङो औ औ
गोदोनि मानसिया लेवा बेन्दों ना माबा होननाय बारा मोजा दाथ बानायला बारा नेमखौ
औ बेजों थुखै नानै माबायोमोन ओम बेनिबो मोनसे नेम दं बर औ फान्थावनाला गानहैयोमोन औ बै गोसोम गोसोम जे थ'फा थ'फा जे मोसौ नाव फोननो बेनिबो मोनसे माबा दं स' खोथा दं आं फंनैसो बुंनि बेखौ औ ओह सल'बाथा थारमाने सर्टआव बुंनोसै आं बेखौ जों गोदोहाय गोदोनि मानसिफोरा माने गोदोहाय बिदिनो हाग्रा बंग्रा थासोयोमोन नालाय मोसा इदिनो मोसा मुफुर इदिनो जुनार बा गिदिर गिदिर जुनार फोर बिदिनो सिखारि खालामोमोन नालाय बिसोर सिखारि खालामनायनि थाखाय बै बैसागुनि सानसे सिगां जोंनि बैसागुनि एक थारिकनि सानसे सिगां बे बुस्थुखौ माने एक थारिक जायनि सिगांनो बै बुस्थु आ गोसो गोसोम गोसोम जे जों न'निफ्राय हांगारफोरखौ लानानै जो फुनो माने मोसौआ जाहाथे दे मोसौ महर ओरै बिसोर सिनायालाय मोसा मुफुुरफोर मोसाफोर साननानै गिनायनि थाखाय बे गोसोम गोसोम फथा फननाय जायोमोन आरो ना ओम ओफ्राय अ आरो जों आरो मानसि बैसागुखौ बुङोबा जों एक थारिकनिफ्राय जों मानसिफोरखौ गिदिर सनमान गिदिर मानसिफोरखौ जों खुलुमो सनमान होयो दुगैस्रां लोबस्रांनो गिदरफोरखौ सनमान होयो। आरो जों बिनि दुइ तारिख तिन थारिकनि फ्राय जों जयै गामिनि रायजो बा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' जानानै बैसागु मागियो दल दामो सिफुं सुयो बायदिस मोसौ थायो रंजायो गथ' गथाय गासिबो रंजायो जोंनि बेयो बर'नि बहुत गिदिर नेम होननानै बुंनाय जायो आरोना। नोंसिनिथिंलाय माबायदि नोंथां?
जोंनिथिंबो बिदिनो जोंनि जोंबो ओ खम जालांबाय गोदोनि नेमखौ फालिनाया बैसागुआव थ थुखैनायाबो इसिबां गैला नियम
औ
दा बिदि खालामला आरो एक थारिगाव
औ
आ बोसोराव बिदिनो सेंग्राफ्रा आलदा जेनेबा एसे बोराय बिसोरो आलादा गथ' फोरा आलदा बिदिनो ग्रुप जानानै बयनिबो न' न' ओ मोसा मोसा मान सनमान लायै लायै गिदिङो आरो
औ मागिनाय जायो।
मागिनायजों मागिनायखौनो हमदो। खिनथु नियमाव गेदेरफोरखौ सनमान होयो खुलुमो। जेनबा गेदेरफ्रा बोरहोबाय बोसोर गोदानाव
औ उम उम जोंनिथिं जोंनिथिंबो दाबो बिद दिनो जेरै गामिनि सेरजा सिफुं दल खाम जथा लानानै ज' ज' ज'नो रायजोयैनो ओंखारो न'खर न'खर हाबनानै सनमान होयो। दान हिसाबै जाह रो बेखौ लालाङो बेजों जमा गिदिर गिदिरफोरखौ सनमान होनायजों लोगोसे न गामि रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बैसागुआव जोंनि बैसागुआ। बर'नि बैसागु बुङोब्ला
दा जोंनिथिं ओरै मोनसे फोरबो दं
औ
बावखुंग्रि होननायखौ मिथियो?
औ औ औ औ मिथि औ औ मिनथियो थांफेरनायलाय जायाखै।
ओरैनो माबाफ्राव
औ
औ
फेमिलिबो थांङो ओमफ्राय ओ बेवहाय गोबां रोख खोमनि जानाय लोंनाय गासिबो मोनजोबोगोन बाव मोनजोबो आरोबाव जानायनिफ्राय लोंनाय गासैबो हजोंहायनो। जिनिसनि दामा बारा जायो। खायसे खायसे लाना थाङो। बेनिफ्राय हाजो बे हाजोखौ गाखोनाया जाहैबाय सोर बानायग्रोआ माने बेखौ गाखोब्लालायनो खनथाम गाखो बेखौ गा खोयोबा नोंनि नों मा सानदों बेखौ जाफुङो होननानै फोथायनानै गाखोयो आरो बे हाजोआव।
औ
बेनि खायनो बयबो गाखोयो बिराद गोजौआव हाजोया
नोंथाङा गाखोब फेरबायना बे हाजोआव?
औ गाखोबाय आं। आङो खनथाम खनब्रैसो जाबाय गाखोनाया ओमफ्राय गाखोआब्लाबो थाङो। थांनो लुबैनानै ओरैनो इन्टारेस बेरायहैनो लुबैयो आरो बेवहाय माखा से माबो गेमबो होयो। लांदां
औ
माखासे टेलेन्टखौ नायो। फोरबोजों लोगोसे कम्पिटिसनबो होनाय माने गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आउट कान्ट्रिनिफ्राय फैयो बुंजायो ओरै दस्रा हादरनिफ्राय फैयो भुटानफोरनिफ्राय गेलेफैयो। माने बादायलायफैयो हाजो गाखोनाय कमपटिसन बिदिनो खमलायनाय होयो ओ मोसानाय माब्लाबा माब्लाबा ओंखाम ओंख्रि संनायनि कम्पिटिसन बेफोरबायदि होयो आरो
औ प्रतेक बैसागुआवनो जायोना बियो नोंथां?
औ औ
ओरैनो बे बैसागुआ बे हाजो बाव खुंग्रि हाजो गाखोनाय जायगाया अबे जायगायाव दं आं माने थांफेराखै नालाय बारा माने मिथिया औ आंबो सानसे समाव थांगोन थांनाया दा आं जायगाखौनो मिथिया नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ औ सानसे समाव आंबो थांनायसै माबायदि बेरायनायनोसै सै
औ फै बेरायनानै नाय
औ औ
दाथ' बोथोरा गरम
नोंसोरनिथिंनि नोंसिनिथिं दा आबाद मावनायफोरा मादि सोलिगासिनो दं नोंथां? दाथ' जोंनि ओरै ट्रेक्टर खोथिया ओ जोंनिथिं खोथिया हालौबाय औ
खुबैबाय खुबैबाय बयबो।
औ औ औ
सोरबा सोरबाया गायनायनि लाहार फाहारबो खालामबाय।
ओम जोंनिथिंबो इदिनो खोथियाखौथ' गायखांजोब्बाय दा हालौनायाबो जाफ्रामजोबबायानो बयहाबो हालौबाय फिननै फिननै हालौफ्रामजोब- बायानो दा जोंथिं फिनसे हालौ बावनानै गायफुहांबाय जोंनिथिं गासैबो बिदिनो फार लाहार फाहार खालामाम जोबखाबायानो जोंथिं दा खोथिया फुगासिनो दं गायगासिनो दं मानसिफोरा हाजिरा मावगासिनो दं। इदिनो नोंथाङालाय औ जोंहाबो गायो नोंस्रलाय गायगो ना गाया नोंथां
गायो जोंहाबो बोथोराथ' फैबाय दा नै ओरैनो एवबाय गोदोनि बादिथ' नांगालजों एवलिया दानिया
औ
गोदो मोनानि थिनथा दुइथायाव सिखारना एवोमोन नो खोनादोंसो जोङो नुबोआखै गोदोनि मानसिखौहाय टेक्ट'राबोथ' गैयामोन बे समा दानिया माने सुबिदा जाबाय थाब थाब मावनो हानाय खिन्थु खरसाया बारा जायो आरो दानिया
औ थाखा फैसानि गोनां जायो उम नोंथाङा
खामानिया लासै जायोमोन ओमफ्राय थाब जायामोन गोबाव सम लायो आरो आबाद बाबो गोदो मोसौफ्राबो बुरजामोन मोसौ खिजोंनो जायोमोन गोदो दानियाथ' नोङो हासार बाहायाबानो जाला
औ दानि सुबुंफोरा बयबो हासार बाहायो बाहायनाया हासार बाहायनानैनो सोलिलांसै दानि मानसिफोरा।
गोदोनि बादिबो जाला नालाय आ बारा
नो-नोंथाङा आलि दानफेरबायना दान फेराखै
दानबाय आ माइ गायग्रा मानसियाथ' माइ गायग्रा मानसियाथ' हा रोंख खोनांगोन बेफोरखौ
औ औ
बेफोरखौ रोङाबाथ' आरो बोरै मावनानै जानो।
माइ आलि खोनांगोन आलि दाननांगोन खोथिया फुनो रोंनांगोन
गोदो मोसौ गोनाङाव उन्दैनिफ्राय
उम मोसौजोंबो हालेवनो मोनबायना नोंथाङा
मोसौजोंबो हालेवनो मोनदों आङो
औ जासिगोन खोमा नोंथां
दे बिदिब्ला
औ दे